नोंथां औ खोनादों नोंथां
ओ आखा आसा थाबाय जे नोंथाङा मोजाङैनो दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। नोंथां। अ नोंथां आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओ मा राहायै मैगं थाइगंखौ जानाय जायो जे मा माबायदि मैगं थाइगं नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलसिम जानाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आत औ नोंथां जोंनि ओनसोलथिं अनला खारै सबायजों दाउ सबायजों सा साम' खोमा बिबारजों दाउ जोंनि ओनसोल थिं बेफोर ओंख्रै खौ जानाय जायो। आरो खांख्राइ बाथोन, गांजेमा बाथ थोन, आरो खुसिया, बेफोरबायदि ओंख्रि एबा बेदरखौ जों जायो। नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि ओंख्रि खौ जानाय जायो नामा?
औ नोंथां। जोंनि ओनसोलजोंबो बेफोरबायदि ओंख्रै बा बाथोन बेफोरबायदिखौ जानाय जायो। दा जोंनि ओनसोलावबो जेरै अनला, मैगं सबाय, ना, बेदर, अनलाजों दाउजों साम' बेफोरबायदि बा गांजेमा बाथोन ना बाथोन, खांख्राइ बाथोन बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा जोंनि ओ ओनसोलथिं जानाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलथिं ओ फिथा, लावदुम बेफोरबायदि फिथाफोर जानाय जायो जेरै लावदुम, एन्थाब, अनासि बेफोरबायदिबो जानाय जायो। दा बेफोरखौ जानानैनो जोंनि ओ ओनसोलनि मानसिफोरा जिउ खुंबोगासिनो दं बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जाग्रा राहा दं नामा? नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां। जोंनि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि जानाय एबा सिथावफोरखौ बाहायनाय जायो जों बेफोर सिथावफोरखौ गोबां बोसोरै जों जाबोबाय हादों आरो जों जोंनि न'आव फैनाय आलासिफोरनोबो जों बेफोर सिथावफोरखौ जाहोयो। आरो जों बेफोर सिथावफोरखौ जों फिथा गुन्दै जों बनायो जेरै माइब्राखौ माइब्राखौ जों दसियाव देनानै जों बेखौ गुन्दै खालामो आरो बे गुन्दै खालामनायखौनो जों सान्द्रियाव ओ बहायनानै जों दिनो आरो जों बे सिथावखौ जों जेब्ला जानो गोसो जायो बा आलासिफोर फैयो बेफोरखौ जों सङो। बानायो आरो जों जोंनि आलासिफोरनो जाहोयो आरो जों गावबो जायो। आरो नोंथांमोननि ओ ओनसोलथिंबो नोंथांमोननि नोंथांमोना बेफोरबायदि आलासिफोरनो होयो नामा?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आलासि सोंनायाव सिथाव बाथाव जाग्रा लोंग्रा बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेब्ला आलासिया न'खर गंसे खायाव फैयो अब्ला बिसोरनि नखरा आलासिखौ बरायनाय हिसाबै माखासे सिथावफोरखौ बानायनानै जौ जौ एबा साहा बेफोरबायदिजों जाहोयो आरो बिसोरनो गोजोननाय होयो। आरो जोंनि ओनसोलाव लोंग्रा हिसाबै मोजां लोंग्रानि मोनसे मोजां हिसाबै जौखौ बाहायनाय जायो जायखौ माइब्राजों बानायो बे जौखौ जोङो फेसेवनानै माइब्रानि माइब्राखौ दैयाव सोमनानै फेसेवनानै बिनि बिदैखौ जौ हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो। बे जौ जौखौ जोङो जोंनि बरफोरनि फोरबो जेरै बैसागु बेफोरबायदियावबो बाहायनानै रंजा बाजानो जेब्ला खाजा जाफा जाफैयो न'खरफोराव खाम जथा सिफुं दामनानै जमा जमा जेब्ला ओ बैसागु बोथोराव रंजानो फैयो अब्ला बेफोराव जों नखर गंसेफ्रा जौनि। जौखौ गासैनोबो ओ गोजोन्नाय हिसाबै जौखौ होयो आरो आरो बेफोर जौखौ लोंनानै ओ जायफोरा मोसागिरि दामगोरा बेफोरबायदि गासिबो लोंनानै बे बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदि नेमखान्थि दङ नामा? नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो बिफोरबायदि लोंनायफोरखौ बाहायनाय जायो। जों बेफोर बे लोंनायखौ जों मोनसे गोजोननाय लोंनाय एबा ओ होनाय जोंनि अननायखौ होनाय बेबायदि मानियो जों जेब्ला जोंनि लोगोफोरनो जेब्ला बे बुस्थुखौ जों लोंहोयो बे बुस्थु खौ लोगोफोरा लोंनानै गोजोनो जोंबो रंजानाय हिसाबै लोंफायो। आरो जों बे बुस्थुखौ जों बारा लोङा बारा माने इसे इसे लोंनानैनो जों थायो आरो बे बुस्तुखौ बारा बाहायनोबो हाया बिदिनो खर सानायफोरबायदि जायो। जों बेखौ रंजानाय हिसाबै बा बोसोराव खेबसे हिसाबै जों बे लोंनाय बुस्थुखौ बाहायनाय जायो बा राननाय जायो। दा बेफोरबायदिनो जि जोंनि बे जानाय लोंनाय जोंनि फोरबोआव बैसागुआव जों फालियो। बेफोरखौ जों ओ बोसोराव खेबसे बोसोरफ्रोमबो जों मोब मानियो मानोथो होनोबा बे जोंनि हारिनि मोनसे मुनदांखा ओ मेगं लोंनाय जानाय जों बेखौ ओ लोंनानै जों नि फोरबोखौ फालियो। आरो जों बे फोरबोआव जों गोबां रंजायो। दा नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै रंजायो नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलजोंबो बिदिनो लोंनानै ओ बैसागु बोथोरफोराव बे बैसागुखौ फालिनाय जायो दा बेफोर लोंनायनि अनगाबो जोंनि ओनसोल थिं माखासे जाग्रा ओ मैगंफोर दंबावो बेफोरनो जाबाय मैस्था नारजै बेफोरबायदि मेगं आरो नाफाम बर'नि मोनसे जाग्रा जोंनि आथिखाल जोंनि ओनसोलथिंबो बेफोर ओ जाग्राफोरखौ जानाय जायो बे नाफामखौ नाफामा जेरै ना गोरानखौ फेसेवनानै ना मावाखौ फेसेवनानै फोराननानै बेखौ देनानै बानायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो मैस्था नारजै बेफोरबायदि मैगंखौबो ओ बेदरफोरजों बा गोखा गोखै हिसाबै जों ब जोंनि ओनसोलथिं बेफोरखौ जानाय जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो नाफाम बा नारजै मैस्था बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ बाहायनाय जायो नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि गोखा गोखै मोस्था नाफाम बाथोन बेफोरखौ जों जानाय जायो।
औ नोंथां मोजां दे अब्ला। बे ओ जोंनि ओनसोलथिं बेफोरबायदि जानानैनो ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो गोखा गोखै अनला बेफोरबायदिनो बेदर अनला खारै मेगं हा सबाइ सबाइ साम' ए ओ सबाय बेफोरबायदि जायै जायै देरबोगासिनो ओ देरबोनाय गोदोनिफ्रायनो बे बेफोरबायदि जाबोनाय बेखायनो ओ बेफोरखौ ओ ओ जोंनि ओनस सोलथिं जाबोबाय थानाय जायो। दा दिनैनि सावरायनायखौ सावरायनाया जों मिथिनो मोनबायदि ओ जों जोंनि ओनसोल आरो नों थांमोननि ओनसोलथिं बेफोरबायदि गोखा गोख खै लोंग्रा जौ आरो बैसागु बोथोराव रंजा बाजा बेफोरबायदि खौ ओ बाहायनायखौ खोनानो मोनो दा बेखायनो बेफोर ओ दिनैनि सावरायनाय खौ बेसेयावनो दोनथनो लानसै हामबायसै
हामबायसै नोंथां औ।